हेलौ नोंथां
अ मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां ओरैनो दङ नोंलाय नोंथां।
आंबो ओरैनो दङ र नै जनानै।
औ। नोंथांनियाव आङो औ बुंलाय नोंथां।
दे बुंलाय नोंनो बुंलाय
औ नोंथांनायाव आं मोननैसो सोंथिनि फिननाय मोननो हागौ ना?
अ हागोन दे नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा आं अनला खारिैखौ माबायदि सङो नोंथाङा खोन्थाना हो
अनला खारिखो ना।
औ नोंथां।
ओ। ओ फास्टआवनो अन गुन्दैखो। देबाय औ देखांनायनि उनाव ओ दै फु दुंबाय आराम
दै गोदौ दैखौ गोदौहोबाय फासआवनो अन अन गुन्दै खालामग्रोबाय माइरंखो बिनि उनाव दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंबाय फुदुंखांनायनि उनाव अन गुन्दैखौ। ओ। आखाइजो इदि जोंना होबाय आरो मानो माबाना साबसिन हाबाय ओ। सास्रि सास्रिखांनायनि उनाव ओ संख्रि होबाय बिदिनो संख्रि बानलु होबाय ओ खारै होबाय बिदिनो। ना गोरानफोरबो होजायो ओमफाय इदिनो बेदरफोरबो होजाबाय। आ एफाराम आराम एफोरखौ बेदरफोरखौ ना। होहोजोबाय होजोबनानै दसे थानानै जाजाबाय आरो मोनबाय बेखिनियानो आरो नोंथां। हेल' हेल' हेल हेल' हेल'